हेल'
ओम
औ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा बे समाव
दङ नोंथां जिरायनानै
ओ
नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो दं
औ
बिदिब्ला आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन सम होनो हागोन ना नोंथाङा?
हागोन नोंथां सोंजागोन
औ माने जोंहाथ सिगांनि समाव गोदो-गोदाय समावहाय कारेन्ट गैयामोन नङा होमबा
औ नोंगौ
ओमफ्राय दायोथ जोङो गासैबो जायगायावनो होननांगोन फ्राय ओ स्निजि जौखोन्दोआनो कारेन्ट बाहायो नङा होमब्ला
औ
दा बेनिफ्राय गोदो कारेन्ट गैयै समनि जि सुबुंफोरनि दावबायनाय आरो दानि कारेन्ट मोननाय सुबुंफोरनि दावबायनाय बेवहाय मुलाम्फा आरो खहा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ
ओ जोङो मिथिगौ जे ओ जों बुहुमनि सोरजिफोरनि गेजेरावहाय सुबुङानो मेलेमजिबिसिन होननानै आरोना अब्ला सुबुङा ओ गोदोनिफ्राय
औ
लासै लासै बायदिसिना खोथा सानखां सानखां मोजां मोजां खामानि मावबोगासिनो दङ दा बेबायदिनो गोदोनि समावहाय जोंनि ओ जोंनि गेजेरावहाय कारेन्ट गैयामोन नाथाय आथि खालाव कारेन्ट फैबाय अब्ला जोङो नुनो मोनो जे गोदो गोदाय जाय समाव कारेन्ट गैयामोन बै समाव हाय ओ बै अखाफोरनि सोरांङावनो खामानि मावनाय आरो बिदिनो लासै लासैहाय अर बाहायनाय। जेरैहाय बाथि आरो लेमप बेफोरबायदिखौ बाहायनाय बनजार बाहायनाय बिजोंहाय हरनि स समाव हरनि जा खामानि थायो बा मोनानि ओंखाम जानाय मोनायावहाय बायदिसिना एसेब्लाबोथ ओ खामानि मावनाय नुनो मोनो जेरैहाय जों बर'फोरखौ नुनो मोन मोनोमोन ओ ओ फाथो सिना हेबनाय संग्रि सान्द्रि हेबनाय बेफोर खामानिखौ हरनि समाव मावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन बेनिफ्राय आरोबाव फरायनाय ओ गथ'फोरा फरायनायाबो जोङो लेम्प बाथि बाहायनानै फरायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन। दा बेफोरबायदियाव एसे सोलिनो हानायब्लाबो एसे ओ जेनेबा थोब्लिद माब्लिदखौ जोङो नुनो मोनो आरो। मानो होननानै बुङोब्ला बाथि एबा लेम्प बाहायनो थाखाय जोंनो नांगौ जायो केरासिन। जायखौनोखि जोङो बायबाय थानो गोनां जायो आरो माब्लाबा समाव बेखौहाय मोननोबो नागिरा ‌। बिनिफ्राय अखाफोरा अमा बैसा जायोब्लाथ' दान खोमसि जायो। नङा होमब्ला दा बिदियावहाय गोबां खस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन आरो।
औ।
बेनिफ्राय ओ आथिखालखौ नायोब्ला जोङो गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बै गोदोनि समावहाय जा ओ खस्थ' भुगिनांदोंमोन। बेखौ जानायखौ जोंङो मोनो आरो। ओ हरखौनो सान जानाय बायदि जोङो मोनदांनाय जायोसै। खारें सुयोब्ला बे बाल्बनि लाइट आहाय गोजान जायगाखौनो ओ सोरां खालामहोयो आरो। नुसारहोयो। बेजोंहाय जोङो गोबां खामानिखौ मावनो हायो। अ। बेनिफ्राय जोङो नैबे कारेन्टनि गेजेरजों बायदिसिना जन्थ्रफोर बाहायनो हानायखौबो जोङो नुनो मोनदों जेरैहाय जोङो मबाइल चार्ज होनाय टि भि नायनो हानाय बेनिफ्राय आरो गोबां रोखो रोखोमनि ओ जेरावनेखि सार्च होनायनि गोनांथि दङ बेखौहाय जोङो गोरलैयैनो खालामनो हाबाय आरो।
औ
उम बेनिफ्राय जोङो मोनसे खहाखौ बुंनो हायो माने जोङो कारेन्टाव थाबाय थानानै जोंनि मेग'ननि नुथाया एसे खम जा दोंबादि होननानै आङो हमदांनो मोनदों आरो। गोदोनि समावहाय बेफोरबायदि कारेन्ट एबा बिनि सोराङा जोंनि मेग'नाव नांनो मोनैयाव खालि साननिल' सोरां। खौ नायनायनि थाखाय मेग'नफोरा बारा थाब थाब गाज्रि जायामोन। बेनिफ्राय खोमसिनि गेजेरावबो जोङो गोजानाव थानाय जिनिसफोरखौहाय एसे नुसारोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव जोङो मोनदांनो मोनदों जे कारेन्टाव थाबाय थानानै सानावबो सोराङाव आरो हरावबो सोराङाव थाबाय थानानै ओ एसे खोमसि जायोब्लानो बिराद खोमसि जानाय बायदि मोनो बेनिफ्राय ओ खाथियावनो थानाय माबा मोनसे मुवाखौहाय मोनथि मोनै बेबायदि जानायखौ आङो मोन हमदांनो मोन्दों आरो।
औ। नोंगौ थारैनो नोंथाङा गासिबो बाथ्राखौनो सैथोखौनो बुंदों। ओमफ्राय दा आङो नैबे खोथाखौ नोंथांनाव सोंबावनो नागिरदों। ओ जेन'बा दानि दिनावथ' बयबो बांसिन न'खरानो कारेन्ट बाहायो नङा होमबा। ओ बे कारेन्ट बाहायनायाव जोंनि जिउआ बा सुबुंनि जिउआ माब्लाबा खैफोदजों भुगिनांनो हागौ नामा कारेन्टनि थाखाय आरो ओ जोङो सिगांनि समफ्रावबो लेम्प एबा साथि बेफोर खौ बाहखयोमोन बे बाहायनाय समावबो ओ बै खौ बाहायगिरिफ्रा खैफोदजों भुगिनांनो गोनां जादोंमोन नामा? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन?
औ। ओ गिबियावनो आङो बाथि बा लेमनि बिखयै बुंग्रोनोसै। ओ खैफोद होननानै बुङोब्लाथ' जेनेबा माबा मोनसे नस्थ' जानाय खहा जानाय ओ दा जों नायनो थाङोब्ला लेम एबा बाथि जायखौनाखि नोंथाङा साथि होनदों। ओ जोंनिथिंजाय बाथि होननानै बुंनाय जायो।
औ।
बेखौ बाहायनायाव ओ इसेबां खहा जानायखौ जों नुनो मोना माब्लाबा समाव नैबे केरासिनफोरा गोग्लैनानै अरा बोरैबा नाङोब्ला माबा मोनसे जिनिसा खामनो हागौ। थेवबो बेखौ जोङो दसे समनि गेजेरावनो खोमोरनानैबो लानो हायोमोन आरो।
औ
बिदिनो रावबो मानसि गैयै स'यै समावहाय बेखौ माने बिनि अरा नांनानै खामदोंब्ला बेयो गुबुन खोथा बेनिफ्रायबो खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन बेनिफ्राय नैबे आथिखालाव बाहायनाय कारेन्ट बेनिफ्राय गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। फारसेथिं मुलाम्फा मुला म्फाजों लोगोसे खहा नुजानाय। खौबो जोङो नुनो मोनदों आरो। नैबे खारेंटनि थाखाय मानसिनि जिब जुनारनि कहा जानायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैहाय नै बेयाव सट जानानै जिउ गोमानाय ओ कारेन्ट थारा गोग्लैसिननानै बा जनानै बिनि अरा नांनानै ओ बिफां लाइफांफोरखौ खामब्लावहोनाय जिब जुनारखौ ओ जिउ फोजोबहोनाय बेफोरखौ जोंङो नुनो मोननाय जादों आरो
औ
बे बायदिनो नोंथांङा आरो बाव माफोर नुबावदों नामा?
नोंथां बुंनाया सैथोआनो नंगौ थारैनो गोदोनि समावहाय जोंङो बाथि बा साथि लेन्थन बेफोरखौ बाहायोमोन नंङा होमब्ला बेखौ बाहाय बाहायनायाव जोंङो गावबा गावनो सांग्रां थायोब्लानो जोंहा जेबो खैफोद जाया जोंङो नांगौ सम समाव फोजोंनानै ओ जेब्ला जोंनि खामानिफ्रा जेबो जोंङो सांग्राङै खोमोरनानै दोनफिनब्लानो जोंहा जेबो गिनांगौ गैया नाथाय कारेन्ट कारेन्टनि बेलायावहाय जोंङो बाहायग्राफ्रा सांग्रां थायोब्लाबो माने माब्लानि समाव मा जागोन हमनो हाया नंङा होमब्ला
औ
औ बेखौनो आंङो बुंदेरबावबाय दा नोंथांङा माबाफोर बुंबावगोन नामा कारेन्टनि सोमोन्दै
ओ कारेन्टनि सोमोन्दै थन जेनेबा आरोबाव जोंङो नैबेखौ बुंबावनो हायो जे कारेन्टआ जोंनो
औ
ओ माखासे मुलाम्फाफोरबो होबावदों आरो ओ जायनि गेजेरजों जोंङो गोबां गिदिर गिदिर खामानिखौ मावनो हायो ओ जोंनि सुबुं समाज बुहुमावहाय गोजौ थाखोसिम दावगालांनो हायो आथिखालाव गोनोखोनि मुगा जानानै गासैबो कम्पिउटारनि जुग जाबाय ओ मेसिननि जुग जाबाय अ ब्ला नै बे मेसिन फोरखौ जोंङो ओरैनो सालायनो हाया बेखौ जोङों चारस हो होथारनांगौ जायो बो बेखौहाय जों सार्च होगोन नैबे कारेन्टनि गेजेरजोंसो आरो। बेनिफ्राय नैबे कार्देननिफ्रायनो जोङो जों सुबुं माहारि बिनो नांगौ जानाय मोजां मोजां जिनिसफोरखौहाय बानायनो हादों। सोलिहोनो हादों आरो बिनिफ्राय जोङो नैखौबो
समाबो जाहांबायमोन नामा नोंथांजो?
औ जाबाय नोंथां ओ बा खिनियावनो दोन्थ'नोसैना नोंथां?
औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। सावराय लायनायनि थाखाय बिदिब्ला उनाव लोगो मोनफिनसिगोन औ दे।